औ लोगो मा खालामदों?
अ दोंल' लोगो ओरैनो जिरायनानै
ओंखाम जाबाय?
अ सामफुनि जाथ'वाखै नो र' लोगो आं दसे ओरैनो खामानियाव थांदोंमोन ना खामानिनिफ्राय फैना दसे जिरायना दोङो जाथ'वाखैआनो ओमफाय लोगोआ जाबाय ओंखाम?
आंबो जाथ'वाखैनो ओमफ्राय न'खरनिफोरा जाखांबाय। आंनो गरम मोननाय ओमफ्राय माने दसे ओरै थाब थदो लासैनो जागोन बिदि होननानै ओमफ्राय औ औ गरमथार ओमफ्राय लोगो दिनै मोनसे आयदा लानानै
औ दे लोगो सावरायजागोन दे ओम ओम
जोंनिनो जोंनिनो माने बर'फोरनि बिदिनो जानाय मोनसे एकदमबारे गारनो हायो ओंख्रि मैथा मैथाजों खांख्राय बा मै थानि मै
औ औ औ सावरायजागोन लोगो ओ ओ
जायो आनो खोमा ना?
औ जायो लोगो मोजां मोनो मैथा ओंख्रि जानानै थ' गरमाव आरो इनो सोलियोना औ माने मोननैजोंबो मोजां जायो नालाय मोननै बे जोंबो मोजां मोनो आरोना खांख्राइजोंबाबो ना जोंबाबो
औ ओ ओ ओ दा गोलोम बोथोराव आरो औ
औ औ आ
गोलोम गोलोम बोथोराव मैथाखौ माने नायगिरनासो मोन स्लाबा जागोन ना
औ औ मोनस्लाबा जायो थोरो बेफोरबायदिनो बिबो माबेबा बोसो बोसोराव जायो माबेबा बोसोराव बांद्राय इदि जाया ना? ओं हबेबा बिमा माबायाव खम मोनो बबेबा बोसो सोराव बुरजाय बेफोरबायदि जायो ओं बेफोरबायदिनो न औ न'फोरावबो गायना लाबाथाय जायो जोंहा हम मोनो मानि जायो आरो ना। मोनायाव मानि जायो जानो माने मोजां मोनो आरो ना गोखै गोखै ओं दा आरो गरम औ औ दा आरो गरमफोरनिफ्राय फैबाथाय माने गोखै बुस्थुसो जानो लुगै बैयो नालाय
औ औ दा आरो फोथाराव ट्रेक्टर हालेवनाय ज बेबायदिनो ना ओंखारनायजों नङा होमबा बांसिन माने गोथाव जायो
औ ना गुरनानै मोनोना दा ना फिसा दै जानो दै गो गोदान जानायाव ना फिसा फिसा गुरनानै जादो मैथा गोखैजो मोदोमलायसिगोन आरो औ औ औ जायो औ खा खांख्रायजोंबो गोथाव जायो इदि माबा मेलेमखोदि सरनानै होयो देनानै अ बिदि बिदिबा माने मेलौगा लायो आरो बांसिन सिन मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि जानो
ओमफ्राय इदि माबालाया ओमफाय खांख्राइखौ एवफ्रामग्रोयो आरो फार्स तावहाय खांख्राइखो एव खानानै ओमफ्रायो मेलेमखो मैथायावनो होना होफायो
ए ओ जोंनिया माने सरना जानाय होनो आरो ना ओरै बानायो माने दा हमनानै ला खांख्राइखो औ औ खांख्राइनि ओइ मोनसेदि ओ इदि ओइ बिजोरदि होनो अ बि बिज जिरखौ माने थख थख बखनानै लाबाय। बखनानै लानानै आरो मेलम खोबो एरख एरखना लाबाय एरखना लाना बेखौ माने थफसियाव देयो आरो
ए
सियाव देबाय देनानै बिखौ सेकनि दो माने सरबाय आरो सेक ख्नियाव बेयाव बिनि मेलेमाबो अरनानैबो ओ जेनेबा अरनानै जानो थाखायबो दोनखायो। अरनानै जानो थाखायबो दोनखाबाय ओमफफ्राय बेखौ माने बेनि रसाआ बांसिन ओं खारनायनि बेखौ माने देयो आरो देनानै बेफोरबायदिनो अ अ माने बेफोरबायदिनो थबसियाव देबाय देनानै बेखौ माने सेकनिजो सरबाय। चेकनि सि सरनानै बिनियाव बेयाव मेलेम ओ ओमफ्राय बिनि बिजोरनि माबायाबो ओंखारजोब्बायना। बेखौ ओंखारजोब्बाथाय बेयो साबा खो माने गारबाय आरो ओमफ्राय बे देनाय जा रोसि ओंखारनाय बेखौ माने होबाय आरो इ ओंख्रियाव मैथा ओंख्रियाव ग्लब ग्लब गोदौबाथाय ओम अ इदि ग्लब ग्लब गोदौ
औ ए ओमफ्राय रोसि संजायो आरोना
औ रोसि संजाबाय रोसिबो संजाबाय नों बा बायसे ओ इसे रोसि टेप स्टेब इदिबो खालाम जायो आरो
औ औ
जेनेबा होमबाना माने टेस्टनो बिनिया बेलेग जाखायो आरो मेल मिलौलाय लाङो अ मेलेम जे बिनि रस ओंखारनायजों
उन ओ आं सोंनोसो नागिरदोंमोन लोगोखौ बेयाव ना होफाबावगोन नामा होननानै।
अ अ होफायो नाखौबो होफायो आरो बि खांख्रायखौबो माने गथायैनो होफायो आरो बेखौ गथायैनो बा ओ मा सि हिसाब बैबा मासे मासे मासे जानो लुगैयोना
ओ ओ ओ ओ
बेखौ माने खांख्राइखौ गोबां मोनबाथाय बे बेफोरबायदिनो आथा देबाय ओमफाय आथाखौ माने बेफोर बायदिनो सरनानै होबाय आरो। नांगो जखानि सासे सासेयाव मासे मासे दोनबाय। बेफोरबायदि खालामो आरो उं नोंसोरनिथि बिदि जाया नामा?
ओ जोंनावबो बिदि दायो किन तु नों दा देना होनाया बेफोरबायदिखो माने एक्स त्राहै जायो आरो बे मैथायाव होद्राया।
अ अ माने बाथोन जायो आ
औ औ औ बाथोन जायो ओमफाय बे देनानै जे सङो होननाया बिह बियो आरो माबा इयाव मैथा होफाया इखो बेलेग गैनो बिदिनो बोरै बोरै सङोमोन सङो आं गो गोसोआव गैला। जायखिजाया इदि ओंख्रि मोनजानाय गोसोआव दङो।
अ औ जोंनिया माने बि बिदि होफायो आरो ओंख्रियावनो होफाखायो।
ओ ओ फाय बिखौ जोंना खांख्राइ ओंख्रि होनोमोन आरो। खांख्राइखौ देजोबो देजोबनानै ओमफाय बिदिनो सरो बेफोरबायदि ओ आं उन्दैयावसो मोनजानाय गोसोआव दं ओमफ्राय दा खांख्राइखोबो बिदि मोनला नाला बिदि ओंख्रि जानो खां खांख्राइखौ आरो बुरजा नांग।
औ खांख्रायखौबो जानांगौ जायोथ रं ओं ओं खम जानो हमबायना ओं दा आरो जोंनिया बांसिन टेक्ट'र बाहायो नालाय ओ इदिनो टेक्ट'र बाहायनायाव माने बि फोरो माने माबा जायो आरोना इउख्रेब जानाय जायोना औ इउख्रेम जानानै औ बेफोरबायदिनो नाफोराबो गोबां खमायनो हम
उम आरो खांख्राया बिदै जाहांनायावनो जाना होयोना मानसिफोरा ओमफाय फोलेर बारायनो
लाय उ औ औ बेफोरबायदिनो माने जोंनि मानसिफोरा माने मोनबा थाय बिनियाव फिसा दोंना मा बेबो माने जेबो नायनाय जायाना ना माने औ जेनेबा मोनबाय बेखौ फिसादोंबाबो माने जागोन आरो ना मोननाय बुस्थुखौ माने एंगार हरफिननो बायो आरो ना
औ बे मोनसे हुदायानोथ' माने हामा जोंना
हामा औ बेनिखायनो एसे कम बिबांनि नुनो मोनो दानिया गोबां बिदि नुनोनो थांला माथो
ओ बिनिखायनोथ' जानांगो बैसागो बो बोथोराव ना दावखोनायखौ जानो मो ना बिदि होननायखौ बेनि बेखायनोथ' फोथायोमा एसे माने माबायो खोमा नियम खालामना दोननो खोमा औ
दै गोदाननि नाखौ जानो मोना बैसागुआव ना दावनायखौ जानो मोना बिदि होननाय दोङो गोदोनियो गोदोनि आबैमोन आबै आबौमोना होनो खिन्थु दाथ' बेखौ बां बांद्राय इदि मानिनाय
मानिला ओहो मानिला बांसिनसो खालामो माने मान
बांसिनसो खालामो माने ओंखारस्लाबनोनो हो आरो ना ओंखारस्लाबनोनो होआ माने बेखौ जाखायोसो आरो
उम
ओमफाय ओ ओरैनो बाथोनफोरबोथ' जायोना
ओ ओ बां आं बांसिन बाथोनखोनो मोजां मोनो ओमफाय बाथोन खोनो संजायो आरो बिदिनो ओमफाय मैथा बांगालखो आरो माबाजो ना थुरजो नाथुरजो गोथावसिन जासिनो मैथा बांगालाहाय औ आरो मोनसे दङ मैथ ब्रिना मा होनो?
अ अ अ मैथायाथ' मैथायाथ' औ मैथायाथ' मोनथाम रोखोमनि गैया होमबा दालाय मोनथाम रोखोम खोमनि दोंना लोगो उम जेनेबा मैथा गाहाम अ अ मैथा गाहाम मोनसे होनबाय जोंनिथिंजाय एसेयादि एसे खाले खालेबो एसे गो खैस्रोबो बेखौ जोंनिथिंजाय मैथा था बांगाल होननानै बुङो आरो। बिनिफ्राय मैथा गोरज जा मोनसे दङो ना दि गोरजाजा फाङावनो गोरजाखा नालाय इयो अ इखौ औ जोंनिखै बेखौ मैथ
खिनाय जाबाथाय बांसिन मोजांसिन होनोना इखो? खिनाय जाबा ओं।
जाबाथाय थै जायो होननाय ओ होनो आरो ओ।
वैना एसे बांद्रायसिनबो
ओं ओं माने थें थेंद्राय आरो इनि गोखैया एसे गोसा गोखै बायदि मोनो औ औ बै आरो मैथा बांगालफोरखौबोथ' बेफोरबायदिनो बेमारिफोरा जायोनो आरो। फ्राय जनदिस जानाय फोराव ना सेंफोरदो संनानै जायो बि बिदि होननानै बुङो आरो ओ अ अ अ माने बिदि होननानै बुङो आरो। जोंनिथिं जाय जनदिस जाबाथाय बै मैथा बांगाला औ बै मैथा बांगलज जों माने ना सेंजों बेफोरबायदि संनानै जाबा माने जनदिसा हामो इदि होननानै बुङो आरो बेफोरबायदिनो जायोबो जोंनि ओनसोलाव बेफोर बायदिनो
आरो जोंना बे मैथाफोरा इदिनो थाखायो नालाय ना जोंनि बारिफोराव बोथोर फैबानो जोंना बे मैथा बांगाला थाबा जायखिजाया मै थानि माबाखौनो जोंनाव थाखायो
औ औ थाखायो बेनिखायनो बिदि जाय ओमफाय जोंनिथिंजाय नों थांमोननिथिंजाय खांख्रायखौ ओरैनो सावनानै सिफ्लेना जायो ना जाया
ओ ओ जायो जायो गोथावसिन माने बियो देनायनिख्रुइ गोथ सिन जायो आरो बिदि सिफ्लेनाया बानलु औ सामब्राम गुफुरखौबो बिदिनो गो थाङैनो होबोब बांसिन मोदोमो सामब्राम गुफुर खोहाय ओ सावबाथाय बिनि मोदोमनाया गैया जायो माने थांख्राइजों गोरोबा आरो
ओहो गोरोबा औ औ बांसिन गोथाङैसो होयो जोंनिथिंजाय बेबायदिनो थिफ्लेनायाव
उम उम थबसि गनदायजोहाय ओरैनो माने इस एसे मानो बे गोरा गोरा जायो नालाय आथिं थानायखिनिया ओमफाय इखौ देख्रुबो आरो फ्राय बेयाव बानलु सावनानै स सामब्राम गुफुर होनानै ओमफाय थाव गुबै एसे होयो ओमफाय संख्रि होनानै बिदिनो सिफ्लेनानै ओंखाम दैसोम जानानै फोथाराव थांग्रा
अ बेफोरबायदिनो औ औ आरो बैदि खांख्राइनि दि आथिं बिमा दि होनो बेखौ नोंथांमोननि थिं जागोन ना जाया
औ जायो आंनि
अ मोजां नाङोना बेखौ जानानै उम उम गोदोर गोदोर
ओ ओ गिदिर गिदिर औ लोगो बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखो लाखिथ'नसै दोन थ'नसै औ दे दे गोजोननाय थाबाय अ दे ओं दे।